नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नोंथां?
औ आं ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां।
औ नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ जागोन नोंथां।
ओ नोंथांनाव माने आं मोनसे आयदानि सायावसो ओ सों फैदोंमोन आरो नोंथां ओ बेनो जाहैबाय जोंनाथ' जों गास जेबो नुयो जे बर' समाजावहाय फाथो आबाद मावनायखौहाय बे फाथो आबाद मावनायनि सायावनो नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ जागोन नोंथां औ आङो माने माने जोंनि गामि ओनसोलफोराव माने फाथो आबादफोरखौहाय माबायदि मावनाय जायोमोन। माने आं एसे संद'योब्लाबो फोरमायनानै होनोसै नोंथां। औ बेबायदिनो जोंना माने औ फाथो फोनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नांगोन फाथो बेगरखौ नांग्रोगोन आरो नोंथां।
औ बेबायदिनो जोंहा माने औ बेबायदिनो जोङो दुब्लियाव माने खथासे हा एबा जोंहा माने बेबायदिनो माने हाबुजाब फोरखौ जोङो बेफोरबायदियाव माने जोङो हाल एवग्रोनाय लानाय जायो जोङो फाथो फोनो होन होननानै औ बेनिफ्राय जोंहा गोदोहायथ' जोङो माने मोसौ हालिफोरजोंसो हेवनायखौ नुनो मोनोमोन दाथ' नाथाय जोंनिया बेबायदि मोसौ हालिजों एवनायखौ जों नुनो मोनला ट्रेक्टरफोरजोंसो नुनो मोनो औ बेबायदिनो जों ट्रेक्टरफोर जों माने बे बे जोंहा जाय फाथो फाथो फोनाय जाय फाथो फोगोन बे जायगाखौ जों माने ट्रेक्टरफोरजों बेबायदिनो खननै खनथाम माने हालेवग्रोना लानाय जायो आरो नोंथां औ।
औ।
बे हालेवग्रोना लानायनि उनाव हाया जेब्ला मोनो अब्ला जोङो माने फाथो बेगरखौ जोङो माने थिनानैबो दोनखानाय जायो खायसे खायसेया औ थिनानै दोनखानाय। गैयाबाबो जोङो माने बेखौ हाथाय बाजारफोरनिफ्राय जों बायनानै लाबोनाय जायो आरो नोंथां। औ बायना लाबोनानै जोंहा माने औ बे हाया माने मोजाङै हेवनानै हाया माने बेबायदिनो औज माने हाया मोनोब्ला जोङो माने बेहाय बेसर बेगर ओ माने बे फाथो बेगरखौ लांनानै माने जोंहा सारस्रो सारस्रो फोनाय जायो आरो नोंथां।
बेनिफ्राय जोंहा माने बेबायदिनो जोंहा माने बे फाथो फोनाय हायाव हासारबो होखानाय जायो आरो नोंथां। औ बेबायदिनो फा औ हाखार होयोब्लासो जोंना माने फाथोआ एसे गोजौ गोजौ माने जौवो माने देरो। एसे देरनायाव देरोब्ला मोजां नुयो माने ग्लब ग्लब जायो औ बेबायदिनो माने फाथोआ जोंना बेबायदिनो दान औ बेबायदिनो दान मोनसेफोराव जोंहा माने बेबायदिनो गोजौ गोजौ जाबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। औ गोजौ गोजौ जायोब्ला जोङो माने बेखौ माने हाथाय बाजाराव माने मुथा मुथा फुनानै जोङो माने हाथायफोराव फाननो लाङोब्लाबो माने जोङो बे बाय औ गोबां माने रां आरजिनो हायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोङो गोबां औ बेबायदिनो जों गोबां सुबुंखौनो नुनो मोन्दों जि जोङो बेबायदिनो फाथोखौ फोनानै जोंहा माने एसे गोजौ गोजौ जायोब्लानो माने माने बेबायदिनो हाथाय बाजाराव फाननो लांनानै गोबां रां आरजिनायफोरखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथां।
औ जोंना माने औ आबादारिफोरा माने जोंहा बे मेसें बोथोराव माने बे फाथो आबादखौ मावखायो होननानै बुंनो हायो आरो नोंथां। औ बेबायदिनो जोंहा खायसे खायसेया माने बेबायदिनो न'आव जानायनि आन्था फैयो औ आरो आबादारिफोरा आरो फाननाय हिसाबै माने गोबां बिगा बिगा फोनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। औ बेबायदिनो जोंहा औ बेबायदिनो औ जोङो जेब्लानो फाथोआ गोजौ गोजौ जायो अब्ला जों जोङो माने बेहाय माने जोङो बिलाइफोरखौ खानानै माने बिलाइफोरखौ जोङो खानानैबो जानो हायो औ बेबायदिनो जोंहा औ बेबायदिनो जोङो बे बे फाथोनि बिलाइखौ खानानै माने फोरानोब्ला फोराननानै जि जिरानो अब्ला जोङो बेखौ माने फाथो माने नार्जि मुं होनाय जायो आरो नोंथां। औ जेब्लानो बे बिलाइया रानो अब्लानो जों बेखौ नारजि मुं होनाय जायो आरो नोंथां। औ बेबायदिनो जोंहा माने बिलाइखौ फोराननानै जोङो नारजिमुं मोनाय जायो। जेरै बेबायदिनो जोंहा बे फाथोनि दं माने फाथोनि दंफांखौबो जोङो माने हानानै जोंहा माने बेबो जोंना गोबां खामानियाव होयो नालाय। औ जोङो बेखौ माने हानानै जोंहा मु था मुथा खानानै जोङो बेखौ माने बेबायदिनो न'नि फुख्रि एबा बेबायदिनो औ दुब्लि जिंफोरनि माने बेबायदि मा होनो बेखौलाय फक माने औ नाल-नालाफोराव जोंहा माने गारना दोननाय जायो आरो नोंथां। औ गारना दोननानै औ नोंगौ बेबायदिनो जोंहा माने जोंङो बे बे माने फाथोनिफ्राय फोराननानै नारजि जानायखौ जोङो माने हाथाय बाजाराव फाननो लाङोब्लाबो माने गोबां सुबुंफोरानो बेखौ बायनानै जायो आरो नोंथां।
औ जोंना माने औ जोंहा दानि माने सुबुंफोरा गोबां खामानि खामानि गोनां जाबाय नालाय बेनिखायनो जोंहा माने बेफोरबायदि आबाद मावनायफोरखौ जोङो गोबां खम नुनो मोनो आरो नोंथां। औ बेबायदिनो माने औ बेबायदिनो हाथाय बाजारनिफ्राय बांसिन बायना जानायखौसो जों नुनो मोनो होननानै बुंनो हायो आरो।
औ बेनिफ्राय जोंहा माने बे फाथोनि बिगुराबो जोंहा माने औ जेब्लानो बे फाथो औ दानमोन माने जोंहा सप्तासेसो जों सोमना दोननानै जेब्लानो बे फाथोनि फाथोनि बिगुरा रानो अब्ला जोङो माने बेखौ न'आवनो लाना न'आव लाना फैनाय जायो आरो नोंथां औ न'आव लाना फैनानै जोंहा बे फाथोनि बिगुरखौ जिरनानै जोङो माने बे माने बेबायदि दान्दा खानानै जोंहा माने लामना होनाय जायो आरो नोंथां। औ जेब्लानो लाम औ लामनानै रानो अब्ला जोङो माने बेखौ बस्थाफोराव सोनानै दोनथुमनाय जायो आरो नोंथां
औ बे औ बे माने फाथो बिगुरनिफ्राय जोंहा माने गोबां माने गोबां माने बायदिसिना जों खालामनो हायो जेरैहाय जोंहा मोसौनि फागाबो जों बानायनो हायो। औ गोदोहायथ' जोंहा माने बेफोरबायदिनो कारेन्टनि बेब'स्था गैयामोन नालाय बेनिखायनो जों जोंहा माने साथियाव माने औ साथि साथिनि माने औ साथियाव होनानै जोङो माने बेबायदिनो अर फोजोंनायफोरखौबो जोङो गोबां नुनो मोनो आरो नोंथां औ बेबायदिनो गोबां दुरुंफोरबो बानायनो हायो औ बेबायदिनो जोङो माने बे जोंहा फाथो जेरैहाय जोङो नारजि नारजिया माने जोंनि बर' समाजाव माने गोबां माने खामानियाव होयो जोंनो बर' सुबुंनि माने गोनां थार होननानै बुंनो हायो। औ जेरैहाय जोंहा जोंनि गामिफोराव माने सोरबा सुबुंफोरा माने रुंसालि जालाङोब्ला जों माने बेयाव दाहा हेंगारनायाव जोङो माने बे नारजिखौ होनाय जायो आरो नोंथां औ बेनिफ्राय जोंहा नारजि अरगारोब्लासो माने बे थैनाय सुबुंनि माने जिउमाया औ माने सोरगोवआव थाङो होननानै जों बेबायदि मिथिनो मोनो आरो नोंथां। औ बेबायदिनो जोंहा दाहा ऐंगारनायावबो जोङो बेखौ होनाय जायो बेबायदिनो जोंहा ओ बेबायदिनो खासकर्मफोराव जोङो माने बेफोर नारजिखौ संनानै माने औ गामिनि रायजोफोरनो माने जयै जाहो जाहोनाय जानाय जायो आरो नोंथां।
औ बेबायदिनो जों माने जोंनि गामि ओनसोलफोराव माने बेबायदिखौ जोङो नुनो आरो नोंथां। औ बेनि अनगायैबो जोंहा माने बेबायदिनो जोङो औ। औ फाथो फाननानै बेबायदिनो फाथो आबाद मावनानै गोबां माने सुबुंफोरखौ रां आरजि नायफोरखौ जों नुनो मोनगासिनो आरो नोंथां। औ बिदिब्ला नोंथाङाबो माने बे फाथो आबादनि सायावनो एसे फोरमायनानै होदो।
औ - औ नोंथां जागोन ओ नोंथाङा बुंलांनाय बादियैनो जोंनि गामि ओनसोल फोरावहाय गोबां रोखोमनि फाथोनि आबादफोर मावनायखौ जों नुनोनो मोनदों।
औ नंगौ।
बे बिथिङावबो मुलाम्फा जानो हायो। ओ आथिखालावथ' जों नुनो मोनो जे फाथो आबादखौहाय गोबां रोखोमनि सुबुं फोरानो ओ फालांगियारि महरै ओम माने
औ।
आबाद मावनायफोरखौ जों नुनो मोनो बे फाथो आबाद मावनायनिफ्राय जोङो ओ मैगं जानायनि अनगायैबो गोबां गुबुन - गुबुन खामानिफोरावबो जों बे फोथारखौहाय ओ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जेनेबा देहाय नों नोंथाङा होनलांनाय बादियैनो जों गिबियावनो फाथोखौ फोनो थाखाय फाथोनि जोलैफोरखौहाय नांग्रोगौ जायो। बेनि उनावहाय जोङो बे फाथोखौ फोनो थाखाय लांदां जायगा फोरखौहाय एसे मोजाङै एगव्लुंनानै लानानै बे ओमफाय जोङो सारस्रि सारस्रियै फोनायखौ नुनो मोनो बेनि उनावहाय जोङो बे फोखांनानै दोननाय फाथोखौहाय ओ सासेसो जायोब्लानो एसे रज'हांबोनायखौ जों नुनो मोनो। बे रजुहांबोनाय फाथोफोरा एसे गोजौ जायोब्लाथाय‌ ओ एस एसे गुबुं - गुबुं जानायखौहाय जोङो फुख्ल' फुख्ल'हाय न'फोरावहाय एवनानै जा जाबोनायखौबो जों नुयोबा गुबुन - गुबुन आयदाफोर बायदियै जोङो गावनि रोंगौथि बादि एवनानै बा माबा मोनसे खारिफोरजोंहाय बेखौ
औ।
सानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो बेफोरबायाददिनो जोङो ओ दानसे बा दाननै जानायनि उनावहाय फाथोफोरखौहाय मुथा - मुथा खालामनानै हाथाय बाजाराव फानहैनायखौबो जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलफोरावहाय फाथोखौ मुथासेयाव जिबा नैजि जि रांफोराव फाननायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो फाथोआ जेब्ला गोजौ - गोजौ जानानै फैयो अब्लानाहाय बे बे फाथोखौहाय जोङो ओ सिखाजों गुदिनिफ्राय दानस'नानैहाय ओ न'आव लानानै फैनाय बेहाय जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जों दानस'नानै लाबोनाय जा बिफाङाव बिलाइफोर थायो बेफोरखौहाय जोंङौ खानानैहाय सान्दुं आव फोराननाय जायो माबा मोनसे आइजेंआव दोननानैहाय ओ बे फोराननाय फोराननाय फाथोखौहाय जोंङो राननानै फैयोब्ला बेखौहाय जोङो फाथो होननानै बुंला बेयो ओ नारजि गोरान बादिसो महरै मोनथिजायो गासैजोंबो बेफोरबायादिनो जोंनि ओ नारजि फोरखौहाय जोङो बर'फोरा गोबां रोखोमनि ओंख्रि संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो जेरैबादिहाय जोङो ओ बेखौहाय बर'नि गुबै ओ ओंख्रि बा मख'जाथाव ओंख्रि हिसाबै जोङो संनानै जायो बा गासैबो हारि हारिसाफोरानो जोंनि बे नारजि ओंख्रिखौहाय बर'नि मोनसे मख'जाथाव ओंख्रि बादियै मोनथिनानै मोनो गासैबो बे नारजि ओंख्रिखौहाय जोङो गुबैयै अमा बेदरजोंहाय जोंनि बर' हारियाव संनानै जानायफोरखौ नुनो मोनदों बेनि अनगायैबो जोङो नारजिनि बाहायथिखौ गोबां रोखोमनि नुनो मोनदों जेरैबायदि नोंथाङा बुंलांखानाय बायदियैनो जोंनि गामि ओनसोलावहाय बर' हारिया सोरबा मानसि थैयोब्ला बा रुंसारि जायोब्ला बेखौहाय ओ दाहा हेंगारनायाव बे नारजि ओंख्रिखौ संनानै जाहोआब्ला रायजोफोरनो बे बेखौ‌ ओ ओ माने ओ सासे रुंसारि जानाय मानसिनि जा जिउमा बेयो सोरगोआव आलो गोजोन ओ थाहैनो हाया होननानै जोङो गासैबो मोनथिनानै मोनो ओ बेफोरबायदियैनो जोंनि नारजि ओंख्रिया गोबां रोखोमनि बर'फोरनि गुबै खामानिफोरावहाय जोंखौ मदद खालामनायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोङो। ओ जा दाननानै लाबोनाय जा फाथो बिफां बेखौहाय जोङो मुथा मुथा सरनानैहाय ओ फुख्रि बा दंग' माबा मोनसे जायगाफोरावहाय जोङो दै गोनां ओ बे खौ सोमनानै दोननायखौ नुनो मोनो जाहाथे नाथाय बिनि बिगुराहाय गुरै जानानै ओ मोजाङै बु बखनो हानाय बादियै जानानै फैयो बेफोरबायदिनो जोङो। बे ओ बिगुरखौहाय फोराननानै गोबां खामानिफोरावहाय ओ माने बाहायथिनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां ओ नोंथां बिदिब्लाथ' जोंना समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा
औ औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथांजों उनाव फिन खेबसे रायज्लायबावगोन होननानै आसा थाबाय नोंथां गोजोन्थों।
औ दे बिदिब्ला नोंथां।
औ